ओं खोनादों
ओ खोनादों दे नोंथां
जों रायज्लायनो माखासे खोथा रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादों दे।
अ आतसा आतसा नोंथां जागोन
नों जोङो सानफ्रोमबोनि जिउ आरो जानाय बिनि बिसयै राय्लायनो नागिरदों
आतसा आतसा जगोन नोंथां
हा?
औ औ हेलौ खोना खोनांदों नोंथां
औ नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो?
जेनेबा ओंख्रियाथ' जोंहा जानाया माबा जाहैदों मा होनो आलु जहल आलु जहल जेनेबा आलु जहल ओमफ्राय ना गोरान बाथोन।
आतसा।
गोथावानो जानाया।
जोंहानिखौलाय सोंला।
आतसा नोंसिनालाय?
जोंनिया आलु भाजिसो।
आतसा आतसा आतसा आलु भाजि। बेदरफोर गैया नामा नोंथां?
बेदर गैया। आं जानो सानदोंमोन।
आतस आतसा अ नारजि नारजि अमा ओ गो थाव' जायोलै बेबो नारजि अमायाबो। बर'नि प्रेबेट ओंख्रिया बेनो बर' नारजि अमा होनबाथाय बर' नि ओंख्रि होननानै मिथिखायो माने बेखौ
औ नंगौ।
सङो बे बिनि बागै खोन्थानो हागोन नामा।
आं हागोन हानाया।
बेनिफ्राय बुहुथ बुंनोसै आङो खिन्थानोसै नोंनो नों मिथियाब्लालाय ना।
ए औ दे खोनथा हर।
ओ बे बे ओंख्रिखौ बै दानि दैज्लां बोथोर सिजोनावथ' फाथो फोयोना। बे फाथो दंफांनि बिलाइखौ खानानै सान्दुंआव फोराननानै दोनो आरो। बे फाथो बिलाय गोरानानो जाहैबाय नारजि जायो।
आदसा नारजि आरो बेखौ फाथोनिफ्राय नार्जि सोलायो आरो। आदसा रानबाथाय माने गो-गोथांआव फाथो होनसिगोन ओमफ्राय रानबा ओमफ्राय नारजि होनसिगोन आरो ना?
औ औ।
आतसा आसा-आसा औ-औ
बे नारजि गोरानखौ
औ
मोजाङै सुनानै लादो। बेनिफ्राय सुयोबा सुदो। सुआबा रू। रुबा सुगार जायो। रुगारोबा गोखाया एसे खम जायो।
औ-औ नंगौ।
गै रुखानानै लादो ओमफफ्राय अमा मेजेम मेजेमखौहाय साराया रु बोरदो एसे मोजां एवखादो बेदर बिैस एवदो एवनानै ओमफ्राय मोननाय बायदि जाबाथाय।
औ
नार्जि बै नार्जि जिखिनि रुनायबा रुवालासिनो नोङो सोमनानै सोमनानै दोननाय। बेखौ होसनदो होसननानै दैआ एसे ए होदो ब रो मा गेब्लेया गेब्लेयि बा बिदि मोनदोंबाथाय खारैखौथ' होखानांगौ खारैखौ एसे होसननानै होदो औ खारैखो नोनाय गिब्लिय बाथाय मोजां दोल दोल गोलबगोदौ हाय संख्रि होदो बानज्लु एसे होदो
आब गोथावआनो लाराय जानाय नंला बे, खोन्थानायखौनो गोथाव मोनखाबाय आं। आ गोथावथार जागोन बे गोथाव गो
औ बेनिफ्राय गोदौ होदो दसे गोदौ होबाय थादो खोबहाबना दोनदो। ओमफ्राय मोनोब्लाथाय थिखांदो। थिखांनानै पना दोनदो मोखांमो ओंख्रि मोनखाबाथाय ओंखामाथ' नर्मेल ओ रैनो
ओंखामा औ जेनेबा ओं दसेनो मोननाय जायो आरो ओंखामा ओं।
खुरनानै थोरसियाव हायनानै लाखादो। ओंखामखौ बे ओंख्रिखौ खुरायाव लाखादो। लागायनानै लादो आरो। बा।
बा गोथावा लाइरायजानाय नंला आरो ना।
आलोगाला उम गोखा गोखा जागोन। खिन्थु होनबाबो मिलौगोन बेयो।
अमा मेजेम।
औ अमा मेजेम अमा बेदर।
औ।
बिराद गोथाव जायो। आरो अनलाखौलाय मिथिगोना मिथिया अनला अनलायाबोथ' बर'नि फेभरेट।
बर'नि फ औ औ बर'नि फ फेभरेट ओं। गोथाव जायो आरो।
जानाय जायो अनलाखौ बोरै सङो होनबा गुबुन हारिफोरा मिथिया माने बोरै सङो होननानै मिथिया। ओ जोंनि बर'फोरा मिथियो आरो। जेरैहाय माइरंखौ सो सोमनानै दोनदो दसे बेनिफ्राय दसे सोमनानै दोननानै उवाल दङ जे उवालावहाय देदो देनानै पावउदार जाबाथाय हुखांनानै दोनदो बेनिफ्राय दै ग्लब ग्लब खौ गोदौ होदो दसे सम
औ
ओमफ्राय बे दै गोदौ फुबाय थाबाथाय बे नों देना लानाय अनखौ सिखांनानै अखा आखाजों ओरै फ्र फ्र फ्र फ्र होनानै होदो आरो बेवहाय दै गोदौबाय थानायाव औ माने गारा जासिगोन बेयो मार गोनां जासिगोन आरो बे अनलाया
ओ - ओ
अना इदिनो प्राय नोङो मा होदेरनो बेयाव लाइ होफा देरजायो सबाय बिमा होफादेरजायो औ बेदरबो होफा जायो बेदर एवनानै हो होसनजायो बेयाव
औ - औ दाल लकेल दाउ फोरफोरजोंबो नआव फिसिनाय दाउफोरजोंबो गोथार जायोना
हो - हो
नआव फिसिनाय दाउफोरजोंबो गोथाव जायोना
औ - औ नआव फिसिनाय दाउफोरजोंबो गोथाव जायो
औ खम मिलौव हाबथारो बे
हा
खम मिलौ हाबथारो बे।
औ मिलौ यिनिफ्राय। मोनसे खोथा आरो औवा मेवाइजों औवा मेवाइजों बिराद गोथाव जायो अनलाया
अ बे औवा मेवाखौथ दैज्लां बोथोर जराव मोननाय जायोना
ओम खारै एसे होदेरना होदो अनला ओंख्रियाव
औ - औ सबायजों दाउलाय सबायाइजों दाउ सबायाइजों दाउ
मस्ला मस्लि होदो ओ
आरो नाफाम नाफामाव औ आरो नाफामालाय नाफ मा बर'नि फ्रेब्रेड।
औ बर'नि बर'नि ओंख्रिफ्रा। जोबोद बुरजा दङ
औ औ नाफामबो दंना
औ। नाफामाबो बर'निनो
औ जेनेबा नाफामखौथ' नाजों देनानै बानायनाय जायोना नाखौ फोराननानै
औ औ औ।
बेबोथ' बर'नि माबा ओंख्रि जाहैबाय बेबो नाफामा गोबां दंना
लाफा खारै दङ ओमफ्राय बे अनला खारै। नारजि अमा
ओं ओं
बेफोरो एकदम बर'नि ओंख्रि गुबै ओंख्रि आरो हांसोजों खुमब्रा
अ हांसो खुमब्रा ओं एम-एम्फौ एम्फौफोरखौबो जायोना एम्फौफोर खौबो न'आव फिसिनानै
औ
थिया गोथाव जायो बेफोरो बर'नि ओंख्रि
औ
गोबां जायो बर'नि ओंख्रि गोबां दं
ओं गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरखौ सलिबोबाय थाखानाय बिदिनो जाबोखायो जोङो
आं आं आं
उम
ओंख्रि आदलाइबो मोनोना बर'नि ओंख्रि लाइ
औ लाय लाफा
औ लाइजों अमा बेदरजों होबा खोब गोथाव जाथारो ना
औ मेवाइ गोखै होदेरदो साबद्रायबाय आरो मेवाइ गोखै होनोब्ला माखौ बुङो बे औवा मेवाइखौ दाननानै साफा सुनानै फिसा फिसा फिसा फिसा दानग्लिनानै बयामाव सोनानै मुख्राखौ गोरा मोजां मारि थेना दोनबा मास मोनसेस सो उनाव हवाय गो खै मोजां जायो आरो जानो
औ खोनादो
नोंस्रालाय दा मा ओंख्रि जानो नागिरदों?
जोहाथ' जानायनि दा मोना-मोनानि जानायखौथ' माबा मोनथिथ'आ मा संनाय जायो
लाहार फाहार जा थवाखै माने
ओंहो लाहार फाहार जाथ'वाखै दा एसे मोनाबिलि जाबासो माने जागोन आरो जगार मा ओंख्रि जानाय जायो। बहलफो ब'हलफोरबो खांख्रिखलाफोरबो दं दंनायालाय
औ खांख्रिंख'लायाथ' हारसिंनि खिलियो
हारसिंखि औ-औ-औ बेदर औ बे बेदरानो बोसोर बोसोर बे-बे बेदरखौ जाय थांदावबाय बेदरा बे बोसोर बोसोर थाखाबाय आरो बे जायगायावनो रज'बाय थागोन आरो औ गोबां माने गोबां आरजिनाय हायो आरो बे खां माबाजोंबो खांख्रिखलाजों फिथाइ फाननानै रांखावरिबो आरज दोननो हायो माने
औ जानाय मैगङाथ' दायो दा बायदियावहाय जोंनियाव मोनो होनब्ला सबायबिमा मोनो भिन्दि मोनो
ओ भिन्दि बहलबो मोनोना बहल
बहल मोनो खांख्रिं खला मोनो जिंखा मोनो
खुमब्राबो मोनो
औ खुमब्राबो मोनो लावबो मोनो
जोगोनार जोगोनार जोगोनार दैलांनि जेनेबा दैलांनि
औ दैज्लांनि जोगोनारबो मोनो दायो।
आदसा ओं ओं गोबां दं। ओंख्रिफोरा गोबां दं।
गोबां ओंख्रि दं बर'नि जों बुंजोबनो हाया बे माने दा फनजों रायलायबाय थानाय समाव जोङो बुंजोबनो हाया।
औ औ फनजों खोन्थाजोबनो हाया जायो आर
औ गोबाव सम लागोन माने खोन्थानांगौबा।
औ औ टाइम ओंखायनोथ' एसे सर्ट सर्ट खोन्थानाय बायदि जाबाय आरो ना।
औ औ
आदसा आदसा गुसुं गुसुं
उम
सबाय ओंख्रि बिदिनो अनला ओंख्रि गोथाव गोथाव बर'नि बेफोरनो बुस थुफोरा जोंनि बर'नि ओंख्रि जाहैबाय आरो ना।
औ आरो थास' बिबार मोनसिगोनलाय नै।
थास' बिबार थास' आयथिं
ओं ओं थास' आथिं बिदिनो औ औ थादुनबो थादुन थास'आथु गोबां ओंख्रि जाजायो था-थास' बिथुराय जायो थास' बिबार जाजायो थास' आथिं जाजायो बेदराबो जाजायो।
औ
गोबां जाजायो आरोना।
उम
गोबां जाजायो।
उम दे होमला ना।
ओ दे।
आं जाथो सै
दे